हेलौ।
खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ दा आं नोंथांजों आरोबाव। ओ सिगाङाव रायलायनाय बाथ्राफोरखौ मोजां मोननानै आरो खनसेबाव रायज्लायबावनो सानदों दा। नोंथाङा ओ नोंथांनाव आं दोंसे सोंलु सोंग्रोनो सानदों रायलायनायनि ओ सिगाङावनो गिबियावनो दा जोंना सानफ्रोमबोनि जिउआव जोंनो गुबुन गुबुन आदार जानायनि गोनांथि जायो बेफोर आदारफोराव जोंहा गुबुन गुबुन रोखोम रोखोमनि ओ फुस्थायुफोर मोनो एबा निउट्रिसनफोर मोनो जोंहा दा बेफोरखौ जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव मानि थाखाय गोनांथि आरो अबे अबे ओ बेसाद एबा फुंखाफोरनिफ्राय जों मोननो हायो बेनि सायाव नोंथांखौ फंनैसो बुंनो एबा खावला बुंनो खावलायहरनाय जाबाय
नोंथाङा जि सोंलुखौ आंनाव सोंबाय बेफोरखौ जोङो आ ओ जोङो बहुत रोखोमनि बायदि रोखोमनि भिटामिन्स जोंनि देहानि थासारियाव नांगौ भिटामिन ए भिटामिन सि भिटामिन डि भिटामिन इ बेफोरनि थाखायसो जोंनि सोलेर आरो थासारिया जोबोद थाग्रा आरो गोख्रों जायो होननानै जों सानो जेरै जों जाग्रा आदार ओंखामनिफ्राय जों कार्ब'हाइद्रेट मोनो जायनि जाहोनाव जोङो जोंनि देहाखौ जोबोद थागोरै लाखिनो हायो बेल नङााखि जोङो कार्ब' ओंखामल' जानानै बेनिफ्राय कार्ब हाइद्रेट मोननायानो जोंनि देहा आरो सोलेरखौ गोख्रोङै आरो थाग्रायै लाखिगोन आ जेरै भिटामिन ए भिटामिन ए निफ्राय जोङो आ बासायनो हायोखि जोङो जोंनि मेगननि नुथाय खौहाय जोङो गोख्रों खालामनो हायो आरो जुदि जोंनि देहा सोलेराव भिटामिन इ आ खम जायोब्ला जों मोनथिगौ जोंनि मेगननि थासारि आरो जोंनि मे गननि जे नुथाय बियो खमायलाङो होननानै आरो जों मिनथिगौ भिटामिन बि उवान जायनि जाउनाव जोङो जों मिनथिगौ बिनि खम जायोब्ला जों देहा सोलेरावहाय बेरि बेरि होननाय मोनसे बेरामखौ सोमजियो होननानै जाय जोंनि मा ओ मासोल्स जायखौ जों बुङो ओ जों बेफोरो जोबोद लोरबां जायो होननानै जों मोनथियो आरो भिटामिन सि नि जाउनाव ओ जोंनि जों मिथिगौ जों हाथाय मानजियोब्ला ओ जोंनिफ्रायहाय सोरनिबा सोरनिबा सुबुंनि ओमफ्राय जों नुनो मोनो हाथाइनि मोदोमनिफ्राय थै गनाय होननानै बेफोरो जायो होननानै जों मोनथियो आरो भिटामिन डि जायखौ जोङो मोनथियो भिटामिन डि नि जोंनि ओ सोलेरावहाय खमायो एबा बिबाङा खमायलाङोब्ला ओ जोंनि जाय ओ हारा ओ बिनि ओ केलसियाम गैयै जानानै जोंनि हाराया जोबोरैनो लोरबां जायो होननानै जों मोनथियो आरो जों मोनथिगौ आयडिन जायखौ जों संख्रि बेखौ जायो जुदि जोंनि देहायावहाय आय दिननि खमायोब्ला जों मोनथिगौ गय जायनि जोंनाव गोदोनायावहाय जोंनि गोदोनायावहाय हा देरलांनाय मोन से ओ बेराम सोमजियो होननानै जों मोनथियो आरो आइरन आ जों मिनथिगौ दानि जुगाव बांसिन सुबुंखौनो आयरन खम होननानै जों मोनथिनो हायो बेफोर ओ नि थाखाय जोङो जोंनि देहा दा सोलेरखौहाय जोबोद लोरबां अ' जायो होननानै जों मोनथियो जिआवहाय जोंनि खस फिथायनि थाखाय जोबोद गोनां जोंनि आदार थाखाय जोबोद
जोंनि सोरा लुबां जायो होननानै जेरै आं बुंलांबाय सि गावनो भिटामिन ए मा जायोब्ला जोंनि सोलेरा ओ जेनेबा भिटामिन इनिफ्राय खमायनायनिफ्राय जोंङो बारग'नो हायो। जेरै गाजर आरो जों मोनथिगौ अ गाजरजों लोगोसे जोंनि मेगनजों जों नुयो थागुना जोंनि सोदोबाव जों इखौ थागुना होनो। आरो बेफोरखौ जों जानांगौ आरो ओ बेजों लोगोसे भिटामिन ओ बिथु आं जायखौ सिगाङावनो बुंलांबाय बेफोरखौ जोंङो जेरै दाउदै आरो माखासे गोथां गोथां ओ जायखौ जोंङो जोंनि भाषायाव बुंङो भाजा जेरखम मुला बेजों लोगोसे बायदि रोखोमनि अ बेसरनि जाय खिलिजेननाय आरो बेजों लोगोसे बहुत रोखोमनि मानिमुनि मान्दे बहुत रोखोमनि बायदि रोखोमनि मैगं मैला दङ जायखौ जायगा लानानै जायगा आलादा आलादा होननानै फोरमायथि होयो बेफोरखौ जों जानांगौ आरो थि जायखौ आं बुंलांदों बिनि थाखाय गोखै फिथाइ जेरेखम नारें फिथाइ खमला फि थाय आरो जोंनि जे जायगायाव मोननो थांनाय बेफोरो जाहैबाय नारें जुमब्रा आरो लिबु बेफोरजों लोगोसे जोंङो जानांगौ। जों मोनथिगौ दा ब्रक'लि आरो ब्रक'लिनि जाय बिबार बेखौबो जों एवनानै जायोब्ला जोंङो भिटामिन सिनिफ्राय ओ खमायलांनायनिफ्राय रैखा मोनो आरो भिटामिन डि आं जायखौ सिगाङाव बुंलांदों बेयो जाहैबाय ओ साननि जाय साननि फुंनि ओ साननि सोरांनि रोदाया जोंनि देहा सोलेरावहाय नि गोनांथि बेखौ जोंङो लानांगौ। होमब्ला जोंनि जाय जोंनि बेगें बियो गोरा जायो आरो बेफोरजों लोगोसे माखासे बहुत रोखोमनि ओ फिथाइ सामथाइ दं ओ आरो जेरै भिटामिन इ ओ जेरै बेखौ जोंङो बुङो बादाम बादामारिफोर जानांगौ आरो भिटामिन के नि थाखाय जोंङो बायदि बायदि गोथां मैगं थाइगं जानांगौ बेफोरनिफ्राय जों मोननो हायो बिनि थाखायनो
बेफोरनि खमायोब्ला जोंनि देहा सोलेराव बायदि रोखोमनि लोमजानाय साजानाय सोमजियो जायनि जाउनाव बे फोरनि जोबोद गोनांथि।
आं बेखौनो बुंनानै आं नोंथांनिसिम बेफोरनि सायावहाय जोंनो मानि थाखाय गोनांथि आरो बेफोरनि खमायनाया बिबाङा खमायलांनायनि जाउनावहाय जोंनि सोलेराव मा मा जाथाय सोमजियो बेफोरखौ नोंथाङा फंनैसो बुंलांनो आं नोंथांखौ खावलायनाय जाबाय।
उम। दा आं नोंथाङाव सोंनांलाय नोंथाङा जोबोर मोजां फिननायखौनो होदोंमोन दा जोंहा ओ मा मा जोंनो देहायाव मा मा भिटामिननि गोनांथि जायो आरो सामफ्रामनि जिउआव आरो बेफोरखौ मा मा फुंखानिफ्राय मोननो हायो बेखौ नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो बेखेवनानै होबाय दा ओ आं बिनि सायाव फंनैसो बाथ्रा बुंदेरनो सानदों जोंहा ओ नोंथाङा भिटामिनफोरनि सायाव जोबोर मोजां बाथ्राखौनो बुंलांबाय दा आं मोनसे ओ फ्रुट आरोबाव ओ माखासे गोनां निउट्रिसन फुस्थायैफोरनि सायाव बुंदेरबावनो सानदों जोंहा जेरै ओ प्रटिन दं प्रटिन आरो ओ भेटस ओ जायफोर जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जोंहा प्रटिना जाहैबाय जोंनि ओ मासुल बिल्डिं एबा जोंनि मासुल बानायनायाव ओ जोबोर गोनांथार बेखायनो जों प्रटिनखौबो जानो जोबोर गोनांथार जानानै जानांगौ। ओम जोंहा प्रुतिनखौ गुबुन गुबुन बेसादफोरनिफ्राय मोननो हायो जेरै जोंहा दाउदैनिफ्राय मोननो हायो प्रटिनखौ आरो जोंहा गाइखेरनिफ्रायबो मोननो हायो। आरो गुबुन गुबुन बेसादफोर दंबावो जाय जोंनो प्रटिन होयो। प्रटिननि खमि जायोब्लाबो जोंहा ओम जोबोर गो खैफोद गोनां बेरामफोर जायो जोंहा देहाया लोरबां जालाङो। आ दा बेफोर प्रटिनखौ बेनिखायनो जोंहा नांगौ रोखोमनि जानाया गोनांथार बेजों लोगोसे जोंहा दंबावो पेटस जाय जोंनि देहायाव मोदोम बानायनायाव मदद खालामो जोंहा ओम पेटसा फेटसाबो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर गोनांथार बे फेटसखौबो जों ओ गुबुन गुबुन बेसादफोरनिफ्राय जोङो आरो जोंहा मिथिंगायारि फुंखाफोरनिफ्राय मोननो हायो। जोंहा पेटसखौ जों ओ बेदर जिब जुनारफोरनि बेदरनिफ्रायबो मोननो हायो एबा गुबुन गुबुन मैगं थाइगंफोरनिफ्रायबो एसे एनै बिबाङाव जोंहा फेटसफोरखौ मोननो हायो। दा बेबो जोंहा ओ फेटसनि खमि जायोब्लाबो जोंहा ओ देहायाव गोबां रोखोमनि ओब बेमारफोर नुजाथियो बेफोरखौ जों बेखायनो नांगौ रोखोमाव जेसेबां ओ बिबाङाव गोनांथ थि जायो बेनिखाय बेफोरखौ जानांगौ जायो। ओ जोंहा बेजों लोगोसे भिटामिनफ्राबो ओ जोबोर गोनांथार नोंथाङा भिटामिन्सनि बागै जोबोद मोजाङै बुंनानै थांबाय। दा जोंहा ओ भिटामिनफ्राबो सा-सानफ्रोमनि जिउआ जोबोर गोनांथार मोनसे भिटामिनआ खमि जायोब्लानो जोंहा गुबुन गुबुन जेंना नुजाथियो बेखायनो बेफोर गासिबो जेसेबां ओ नांगौ रुजु जखा बे रुजु जखायाव थानांगौ जोंहा बेजों लोगोसे ओ ह्रोम आं नोंथांनाव सोंहरबावनो सानदों जेन'बा नोंथाङा बे सामफ्रोमनि जिउआव मा मा आदार जानांगौ मा मा ओ फुस्थायु एबा निउट्रिसनफोरनि गोनांथि जायो बेखौ नोंथाङा थारैनो मिथिगौ दा नोंथाङा बेखौ ओ नोंथांनि फाखाथि थानाय सुबुंफोरनो जाय बेफोरनि बागै गियान गैयााबन सोमोन्दै नोंथाङा ओ सुबुंफोरखौ गियान होयो नामा एबा नों नों नों नोंथाङा बेनि सायाव बिहोमा होयो नालाय सुबुं जाय गथ' गथ'फोर एबा बोराय सिगांनि बोराइ बेन्थ'फोर जाय जि बागै आह् राएवारनेस गैया बेनि सायाव नोंथाङा मा बिहोमा दं नोंथांनि बा नोंथाङा बेनि सायाव बुंनो हागोन नामा?
जि खोथाखौ आंखौ फोरमायथिनो थिनदों बेयो जोबोरैनो गोनांथि बेयाव बयबो जाय सुबुङा बेफोरनि जोबोद आब्रुथि गोनां आ नलेज एबा बुंफोरथि होनो हायो आ बेफोर सुबुंफोरा जोंनि जाय थासारियाव बेफोरनो फोरमायथि होनोनाया जोबोद गोनांथि उम आरो नोंथाङा जे खोथाखौ बुंबाय नोंगौ जोंनि बडियावहाय बायदि रोखोमनि माखासे निउट्रियेन्स प्रटिन्सफोरनि गोनांथि प्र ओ जाय बांसिनै गोनांथिफोरा जाबाय जोंनि जेजाव प्रटिन्स प्रटिन्सखौबो जोङो बायदि बायदि थासारिनिफ्राय मोनो आरो कार्ब'हाइद्रेट्स बेखौबो जों बायदि बायदि थासारिनिफ्राय मोनो फेफस्टफोरखौबो जों बायदि बायदि थासारिनिफ्राय मोनो आरो वाच आरो भिटामिन्स मिनारेल्स बेफोरो जोंनि सनि थाखाय जोबोर गोनांथि आं भिटामिन्सआबो बायदि रोखोमनि भिटामिन्स जोंनि गोनांथि
बेफोरनि फोरमायथि फेटस आबोबा जोङो मेजेम जायखौ जोंफोरखौ जोङो बायद रोखनि जाय लोंनायनिफ्राय मोनो आरो मिनारेल्स बेफोरखौबो जोङो बायदि मोोमनिफ्राय मोनो मिथिखागौ दैखौ जोङो सानसेयाव बा लिटार आरो बा बिबांनि बा लिटार लोंनांगौ होमबासो जोङो दिहाइद्रेसन जायखौ जोङो दै आं ओ दिहाइद्रेसननिफ्रायहाय रैखाथि मोनो होननानै आं बेफोरो जाहैबाय दानि जुगाव आं मिथिगौ जोङो रावखौबो सिखोमानो हाला मानो होनोब्ला दानि जुगाव बयहाबो गावबाागाव आखाइ आखाइ खाय मबाइल बेजों लोगोसे ओ इउटुब ओ बायदि ससियेल मिडियानि थासारिजों बेफोरबायदिनो एवारनेस प्रग्राम होनायखौ जों नुनो मोनो बेजों लोगोसे नोंगौ जाय नोंथाङा जे खोथाखौ आंखौ फोरमायनो थिनबाय ओ फोरमायनाय जायो ओ टाइम मोनोब्ला जे खोथाखौ जों रायजलायो बेफोरनि खोथाखौबो जों रायलायो मानो होनोब्ला जों दानि जुगाव दानि थासारियाव नुनो मोनो एसे एनै बैसो थांब्लानो बायदि रोखोमनि बेराम आरो बायदि रोखोमनि आब खस्थ' जाथायफोरनिफ्राय भुगिनांनायनि जानायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव जोंबो माखासे सुबुंफोरजों गावनि लोगो फोरजों लोगोफोर सावरायनायाव बेफोरबायदिखौ सावरायनाय आरो फोरमायथिलायनाय जायो आरो आंबो ओ बुंनो हायादि आंहाबो बेफोरनि फारसे जोबोरैनो गुवारैनो ओब ओ ओ फोरमायथि दं होननानै फोरमायथिनो हायो होननानै आंबो दा सुबुंफोरनिफ्राय सोलोङो सुबुंनिफ्राय मिथिनानै लायो आरो बेजों लोगोसे आंबो सुबुंफोरनो फोरमाय थिहोयो मानो होनोब्ला जों